खुलुमबाय
खुलुमबाय मा खालामदों
दासो सा लोंखांदों
आया गायखेरनि
ओंहो लाल सासो सो लोङो गायखेर लोङा
सोर सोर दं
दं आइ दं आफा दं फंबाय दं बिनानाव दं
अ मोजां रायज्लायनो रोंथाराबबाय माथो
उम मोजाङानो जाया हागासिनोमोन दहाय आमफाय दा गै
दाय दा गैथ'वा ने एखे जानानै दं
उम दसेनो जुब-जुब-जुब हाबाय
गय था बहायबाफोर थांदोंमोन नामा नोङो
औ गुहाटियाव बेरायनो थांदोंमोन एसे जायगा नायलाबायनो बिनानाव आं
बाय
जों सानैजोंल' थांदों
सानैजों ए औ-औ ओमफ्राय अबे बबेयाव बेरायखो
सिरिया खाना नायबाय ओमफ्राय बुरलुंबुथुर सेर-सेर औ
सेराव थांलायबावदों
औ
औ सिरियाखानायाव-सिरिखानायाव थांनानै मा-मा नुबोखो
ओ जिर जिराफ नुदों
औ
ओमफ्राय सिंह, मोसा जिबौ, दाउराय बायदि-बायदि दाउ नुदों मै नु दोर
उ
दासो बानायगासिनो गाखोआसै नायनाल' फैबाय
ए सावगारिफोर सेबखांदों
सेबखांदों औ एसे नाय नामाव
नो सानबेसे थाहैखो नोङो
से माब से सप्ताल' थादों
से सप्ता मोजाङानो
औ औ बाहाय मोजांथार थान्दा
माबायदिथाय आं अ थांनायानो जायाखै आङो ओरैनो माबाफोर साजायनायफोर दं नामा
औ साजायनाय बिदिनो बिबार आरि दं इदिनो सिनारिफोर दङ सावगारि सेबखांग्रा
औ नावफोरबोथ' थागोनलै गाखोयाखै नों नावखौ
नावखौ गाखोआसै नावा आलदा साइडजोंसो दंमोन
अह
ओम
जां ओम दाथ मो
गाखोआसै ना हरनाल फैबाय बि
अह ओमफ्रायो रायलायनायाथ' बिराद रायलायनानै रां आरजिबाय दा
गैया आं बेयाव थांनायनियावनो गैया
नै आंना दिनैसो सि सिगां नोंजों दाख्लैनिफ्राय रायलायनायनिफ्रायनो दिनैसो सिगां
ए आंना सासे नांबावगौ ओम
मानो बाजन जानो
औ
बाजोन जानो सासे नांबावगौ
औ
रायलायाखै लोगोफोरजों
रायलायनो सानो ओमफ्राय जेब्ला रायज्लायनो सानो ओमफ्राय बिसोरो एसे माबायाव थायो
उम। ग्रोब ग्रोब लोगो मोना बिदिनो उम।
गासिबो खामानियाव थाजोबो ना। समखौनो होनो हानो नागिरा। बयबो आंबो बिब्दिनो जाबाय थायो रायलायनो सानो समखौनो रावबो होनो हाया। आगा फासा जाबाय थायो माने। जायो इयावनो। आरो नै आंहाबोथ' मावखुलियाव थांनोनो मोनैयाबो जि गोबाव जाबाय। आरो फारसेथिं खेला गेलेनाय मा नाय जोलुर जोनाय गेले हैथारनांगौमोन।
दा बोथोराव जोलुर जोयोना जा नो।
नै आंहा थांनोनो मोनास नै समानो गैया। उदैयानो देरजोबलायलांबाय उदै सेम होनांसिगोन मोजांनो।
इदिनो जिरायनानै जाबाय थाबा उन्दुनानै जाबाय थाबा उदैयानो हारसिङै माबा जालाङो बारायलाङो मेजेमा।
दामानि मा खालामगासिनो?
आंथ' बिदिनो। आं माबायाव दङ' खामानियाव। खामानियाव दङ' दाहाय
जोंना ओंख्रिया थास' आइथिंजों नाजों
ओ बेजों हाबनो हाया आरोखि नोङो। मैथा। थास' आयथि जों माजों?
ना।
अ आचसा मोजां।
दा लामायावस दं आङो न'आव गान दामगास
ए आंनि खामानियावनो आंनाबोथ' दावराव जादों ओरै गारि खारनाय मा खारनायनो खोनायाखै नोङो।
बांद्राय खोनायाखै गारि
औ। आं ओरै खारलाय ओरै खारलाय खारगासिनो रायलायनायानो। जि दावराव जायो गारि गंसे फैबानो।
औ।
ओरै थाहां ओरै माहां रायलायनायानो बेयाव जाया बैयाव जायानो आरो सिगाङाव सासे लोगो माबायाखैना फैथ'वाखै दाबो माबायाहाय सोमदोना फैयाखै
ए औ बेबो मावोमोन नामा सिनायोथ' बेखौ आङो।
सिनायो मानो सिनाया जानो?
होम।
ओइ माबा थांबाय जोंना ओरैहाय माबा मा होनो
मा मा थांदों?
मा होनोथाय बेखौ? ओमहो माबा न'आव फोजोंग्राया न'आव फोजोंग्राया
मोब्लिब थांबाय एह।
हो दाननोसैमोन आं
अखा हाबाय नालाय सिद ब्लाव होनलायनांगौरा नोङो रोङाबा। एसे मोजाङानो जादों ओरैबा ओरै रायलायनानै। माखासे जोंनि रावनि रावफोरखौबो माबादों ना गोसोखां गोसोखां रायलायहाब रायलायहाब रायलायहाबनाय जायोना
नङाबाथ' सोजोबो।
लागाय मोनदेरसो जायो नङाबा जोंना। बै लोगोफोरजोंबो रायलायहरनो दा सासेयाबो थेख्लिया टिउसन लायनो गथ'फोरखौ फोरोङो।
बे बेलासियाव माबा लायो
ओम ओम। आरो माखासे गथ'फ्राबो जोलुर जोगासिनो दाहायसो जागोन आदा होननानै बुंहरदों आंखौ आरो आंनाथ' एखदम मा मा जाला जोबखो रायलायनायानो। दसेनो मा मा जालाबायो।
आंनाथ' टाइम जायैयावनो हारसिं दानदों दाखालि।
बिदिनो जायो थाबाया नोङो खस्थ' खस्थ' रायलायगोन ओमफ्राय ओरै फारसेथि थायाबाथाय बिराद दुखु मोनलायलायो एफा गोबाव रायलायनानै जुदि बिदि दानजा नांगौ नांगौबा।
बिदि दानबथाय ओमफ्राय माबा मोनोना
मोना। जारलाथार बिराथनो। मा ख्रेब ख्रेब मा खालामदों नोंलाय?
थाबायदों।
हा?
माबा सो सोदों
ए औ औ।
नामखौथ' मा होननो।
औ ए। उम उम। बेखौलाय मा होनो खोमाया सोग्राखौबोथ' जोंखौथ' बेनो होनोना लिरनाया बेनि बागैथ' बांद्राय मिथिया।
खोमानि।
खोमानि मा लगायखाय।
बोथोरा जा गरमथारमोन दिनै ओमफ्राय दसेनो थान्दा आराम जाबाय अखा हानानै।
नै माइनावबो गाबबावबायसो नों बुंनाया जादों जादों होनदों। खायनो।
गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिगासिनो नामा माइनाव गाब नाया थिग थिग होनबानो नै नंगौ।
रायलायनाया सोब जाजोबथारोब्रा। आरो बबेबा समाव बिगिनिफोरखौबो खिथायोना जागोन जागोनखौबो खिथायो अबेबा समाव
उम दावखा गाबनायाथ' एखमबा जाथारोबो आरो फेसा गाबनायालाय फेसा गाबामबाथ' हाबा जाथारो।
औ उम बेनो
बानाफोर जाबा नोंसि ना नआ लोमोगोन ना लोमालै? लोमा?
गोजौआनो एसे।
अखा साननै सानथाम हाबासो जागोनलै साननै सानथामफोर हाबासो माबायो बाना जायो। बोरै गोजौफोरना ओरैनो लोम खायालै लोमनाया दलहाफोरनासो लोमो।
जोंनि ओरै गाहायानो गै या दुब्लियाव न' लुनायानो देन गाहाय एसे
औ दुब्लियाव लुनायानो जायो ओं
अखाफोर लोमबा दैबाना फोर जायोब्ला खुसेंग्रा जाया नों खुसेंग्रा? खुसेंग्रा जाया?
जायोथ' खुसेंग्रा दा ओंखारोना हारसिंनो
औ
औ
बेयावहाय हमनो बिराद मोजांथार गांजेमा खुसेंग्रा ना लाङिफोर सानो सेनफोर जानो खखाफोर सानो। उम आरो माइ दुब्लियाव गायनाय मानायनि फुनायनि
अ समाबो जाबाय नामा नै
समा जाथ'वाखैमोन जि से जिसेसिम रायजलायसै जिसे दानानै औ जिसे रायजलायनानै दानसै जानायाथ' जाबाय ओरैनो
ओम
दे होमबा नो दसे उनावोल' हफिन दे खोनाबाय दोनथ'सै ना औ दे